औ।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
आं खोनादों।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव आं फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिना?
औ दं
औ दा आदायानो जाहैबाय ओ बर'नि मागो दमासि आरोना।
औ
गिबियावनो नोंथाङा जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेनग्रोनो।
आंनो जागायजेनग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे जागायजेनदो।
औ मागो दमासि होनोब्लाथ' बर'फोरा मागो दमासियाव फिथा जायो।
औ नोंथां।
फिथाखौथ' बर'फोरा गोबां रोखोमनि जायो, जेरै थावनि फिथा जाबाय, रुगुमा फिथा, एंथाब फिथा, बिदिनो गोबां बानायनानै जायो।
औ
आरो बे फिथाखौ माबायदि बानायो बुङोब्ला फिथा बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ सोमना दिनग्रोनाय जायो। बेवहायबो माइरंङा गोबां रोखोमनि थायो माथा, माइरं माइब्रा, माइब्रा गोसोम बिदिबो थायो। बिनि उनाव बे सोमना दोन्नाय माइरंखो माने जि दंफांनि बानायनाय गायेनाव देनाय जायो उवालबो बुंनाय जायो। बेयाव देनानै बेखौ गुन्दै खालामग्रोना लायो। बेनि उनाव सानद्रिसो सालियो बे गुन्दैखो। बिदिनो फिथा सावनाय जायो आरो।
अ
आरो जोंनि बर'फोरा मागो दमासियाव बेलागुटबो सावनाय जायो। बेलागुरखो
जे माइ, माइनि नाारााथालांनाय बेखौ हानानै बानायनाय जायो आरो।
औ
औवाफोर होनानै बिदिनो जिगाब होनानै
खोमसियावनो फुङावनो दुगैनानै सावनाय जायो आरो बेखौ गोजां बोथोराव
औ
दा नोंथाङा बुंदो एसे
औ नोंथां गिबियावनो ओ मागो दमासि होनोबाथ' बेयो जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो नालाय गिबियावनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै फालियो आं बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायथिनानै होनो आखायावायाव लाबाय आरोना नोंथां
औ दे फोरमाय
गिबियावनो जोंहा मागो दमासियाव ओ सिगां मागो दमासिनि जेनेबा सोरांजेननाय जोंहा दिनै मागो दमासि नि सोरांजेननाय गिबि सानखालि सोरांसि सोरांसि ओ गिबियावनो दैसा फोरावहाय मोसौ थुखैहैयो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव थुखैनानै लाबोयो होबोयो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ फिथाखौ जोङो फिथा सौराय सिथाव लारु बेबायदि जानो थाखाय जोङो माइरं सोमो नोंथाङा जे बुंदों माइरंखौ ओ मोनायाव सोमनानै दोननानै अखानायै सोरांसि सिरांसि देयो देनानै जेब्ला देखांनानै जेब्ला फिथा फिथा लारुखौ संनायनि सिगां आरोना संनायनि सिगां जोङो ओ बे उन गुन्दैखौहाय दैयाव गलायनानै मोसौ मोसौनियावहाय फोथार थुयो आरोना बिनिफ्राय जोंनाव आरो बै जेन'बा ओ गय बिफां खान्थाल फिफां, थाइजौ फिफां आरो बेबायदिनो अनेक बारिनि बिफांफोराव आरोना ओ नियम दङ जे ओ मा होनो फिथाइया जे भहरा थाइनायनि आरोना फिथाइआ बुरजा थायनायनि बे बेबायदि मोनसे नियम दं बे गोदो गोदाय आबौ आबै आजौ आजौ आजौ आजैमोननिफ्रायनो फैनाय आरोना बेवहाय जोङो ओ जिगाबनि बुन्था माइरंनिफ्राय लायना जिगाब जिगाब बुन्थानि मोनसे माला बायदि गानहोयो आरोना बिफाङावहाय दा बे बिफांखौ गानहोनायनि खारनानो जाबाय गोदो गोदाय आबौ आबैमोनना बुंदों बुंलांदों आरोना बे जे मागो दमासियावहाय बेबायदि गानहैयोब्ला फिथाइफोरा बरायैनो थायोबा बरायै मोनो आरोना बेबायदि बिनिफ्राय जोंनाव ओ बिब्दिनो ला रु लारु आरो फिथा फिथानि उनाव बिदिनो ओ सिथाव सिथाव गोरान बेफोरबायदि सावनानै जायो आरोना गिबियावनो जोङो बेयावहाय फिथा सावनायावहाय माखासे नांगौ बेसादफोर नांगौ जायो आरो ना माखासे बेसादफोर नांगौ जायो जेरै सिबिं नांगौ जायो बिनिफ्राय ओ नारेंखलनि बै नारेंखलखौहाय ओ हनानैहाय माने लारु खालामो आरोना बे बेफोरबायदिनो बेजोंनो मिक्स आप खालामनानै गाय गलायनानै फिथा सावो सिथाव सावो लारु सावो बेफोरबायदि आरोना आरो बिनि उनाव उम मागो दमासि ओ जाखांनायनि उनाव जोंहा ज'यैनो गामियाव बेबायदिनो लावखार ओंखामबो जायो आरोना
औ औ
लावखार ओंखाम जायो मागो दमासिनि उनावहाय बेफोरबायदिनो हालो दैलोयैहाय रंजालाङो रंजा बाजा आरो बिनि उनावहाय दा समाव नायोब्ला गोदोनि माखासे नियम निथि जे मा मागो दमासिनि बेफोर नियम नितिफोरखौहाय दा जोंनि दा इयुन समावहाय बाद नुनो मोनलियाना माखासे नेमखान्थिफोरखौ जेरै ओ लावखारफोरा ओ गोदोनि समाव मोसौ थुखैहैयोमोन दैसाफोराव लांनानै आरो बे मोसौ थुखैहैनायाव माखासे मेथाइफोरबो खनोमोन बा मेथाइ रोजाबोमोन जेरै बेबायदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर दे हानजा जा बेबायदि होनायनानै माखासे मे थाइफोर दंमोन ना नोंथां औ बेफोरखौ जोंनियाव दा माखासे मानसिफोरा माने लेखायावसो मोनो आरोना लेखायावसो मोनोबा जों फरायनोसो मोनो माखासे समफोराव जोंबो नुबोदोंमोन आरो ना नाथाय दानि इयुन जोलै गथ'फोरा बांसिनानो नुनो मोनलिया जेरै जुगानो सोलायलांबाय आरोना जोंनि बे सोलायलांबाय नाथाय बेफोरबायदि नेमखान्थि आसार खान्थिफोरा बिराद बर'नि मोनसे जोबोद सोमोनांथाव माने जोबोद मोजां मोनसे बे खान्थिमोन आरोना बेखौ जोङो माखासे मानसिफोरा माने बावगार लांनो हमबाय आरोना जेरै ओ उवालफोराव गायहेनजों सिथाव देयोमोन ओ देनानै जायोमोन दा बिनि सोलायै जोङो मेसिनफोरावसो सिथाव लारु खौ अन गुन्दैखौ मेसिनाव होनानैसो फिथा सिथावखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनसै आरोना माने जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना नोंथां दा औ बेफोरखौ साननानै नायोब्लाथ' जोङो माखासे दा समाव फैबाय थानाय इयुन जोलै जायफोर ओ फंबायमोन बिनानावमोन बिथांमोनखौ जोङो फोरों लांनांगोन आरोना माखासे बर'नि नियम निथिफोरखौ सानसे समाव उवालाबो गोमालाङोब्ला जोंनि बर' हा उवलाबोथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे संसार जालायनाय आसार खान्थिनि मोनसे नेरसोन ना नङा होमबा नोंथां औ बेफोरो जिराद फोरा लासै लासैनो गोमालाङोब्ला सानसे समाव जोंनि बर' हारियावहाय माखासे ओ खैफोद बा गोहोम खोख्लैगोन आरोना।
औ नं
ओ आरो बिनि थाखायनो जोङो उवालफोरखौबो नांगौ माखासे गोजाम जोंनिया गोदोनि आसार खान्थि मावनानै जाबोनाय माने आगजुफोरखौबो जोंनो नांगौ बेफोरखौ आं सानो आरोना।
औ
औ नोंथां मोननि नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय माबोर माबोरै जायो आं बेखौ आं एसे मिथिनो लुबै दों आरो ना नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबावनो हागोन ना?
औ जोंनियावथ' बिदिनो जोंनियाव माइरंखौ सानाव सोमनाय जायो फुङाव ओमफ्राय बेलासे बो खांनानै बेलासियाव देनानै मोनायाव सावो आरोना।
औ नोंथां।
जोंना जि फिथाखौ मागो दाननि से थारिखनि सिगांनो खावनानै दोनखायो आरोना से थारिख खालि सावनो मोना बिदि बुङो आरो।
औ
ओमफ्राय बिदिनो गोबां गामियाव बिदिनो रायजोआव बिदिनो लाव नोंथाङा बुंदों जेरै लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदिबो जायो जेरै अबेबा गामिफ्राव बिदिनो फख्रि गिदिर गिदिर थायो बेफोरनि ना खौ बोखांनानै जायो एबा गामि गामि न'खर न'खरबो रानो आरोना रायजोयैनो बिदिनो बेलागुरखौबो
औ औ
बांसिन दाथ' गिदिरफोरा बानायलानो होनजायो उन्दै उन्दै गथ'फोरासो बानायनानै
औ गोमालांबायना बेलागुर सावनायाबो लासैनो? बावलांजोबनो हमबाय।
औ औ बिदिनो आरो एन्थाब फिथा खौबो हानि बानायनाय बेयावहा सावो आरो ना।
औ औ औ दा जोंना जोंनियावबो बिब्दिनो बेलागुर सा वनाया गोदोनि समफोराव सावोमोन नाथाय दा एसे माने बावलांजोबनो हमबाय आरो ना लासै लासैनो माखासे नियम खान्थि फोरखौ बेखायनो आं नोंनो सिगाङाव बुंदोंमोन ना नोंथां दा जोङो बेखौ जों बेखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन सानसे समाव नङाबा बर' हारियावहाय गोहोम खो ख्लैगोन आरोना दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय जि मिनिटानो दा नोंथांजों माखासे ओ फैसा मागो दमासिनि ओ माखासे आसार खान्थिफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे नेम खान्थिफोरखौ आं खोनानो मो ननानै नोंथांनि बुंफुरनानै होनायाव आं मिथिबाय बा जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम दा नोंथाङा आंनि आंनि ओनसोलनि माखासे ओ खान्थिफोरखौ नेम खान्थिफोरखौ मोनथिनानै नों थाङा माबोरै मोनदों?
दा आङो नोंथांमोननि नेमखान्थि एबा आसारखान्थिखौ मिथिनानै जोबोद मोजां मोनदों मिथियो दा था मोनसे सोलोंनो मोनदों बेनि थाखायनो नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला जोङो दोनथ'लाय सिना नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन
औ दे नोंथां औ